उम नोंथांदो मोननैसो सावरायनो हरनाय जादों।
औ नोंथां रायनो
उम बागै रायलायनिसै खुसेर खुसेर बागै खुसेर ओ सुगार केन होननो इंग्लिसै उम सुगार केनखौ सुगारकेना मा मा खामजायो जोंनो जेनेबा खुसेेरा मा मा खामानि बाहायजायो जोंनि मा मा मुलाम्फा जायो मा मा खालामायो बेखौ एसे मोनथियो। माबा बुंना होदो
औ हागोन ओं जों खुसेर थ' दुब्लियाव गायनाय जायोमोन नङा होमबा नोंथां? ओ दुब्लियाव गायो बेनिफ्राय जोङो खुसेरखौनो जों थुनानै होनाय जायो थुना होबा बियो रोदोमलाङो। ओमफ्राय खुसेरा लासै लासै देरलाङो। ओमफ्राय बिखौ जोङो फुना लाङो फुनानै हाथायाव जोङो फानो बाय गुबुन गुबुन रोखोमै फाननो हायो आरो जोङो खुसेरखो
औ
खुसेरखौ जोङो जुइस एबा खुसेर बिदैबो फानो। खुसेर बिदै फाननानैबो जोंङो खालामना फाननानैबो रां खामायनो हायो। बेनिफ्राय जों खुसेरखौ जोंङो बिदि खुसेर खुसेर गोजाबो बायो खुसेरखो बागानैनो फाननो हायो। खुसेरखो फां-फांसे-फांसे बिदि ओ मुथा खानानैबो फाननो हायो जोंङो। बेनिफ्राय जों खुसेरजों चिनि बानायनो हायो बिदिनो गोबां गोदै बुस्थु बानायनो हायो आरो जों खुसेरजों।
औ अम खुसेरखौ ओमफ्राय माबारै गायो माबाय सा हा जानांगोन गायनो थाखाय आरो मा मा खामनांगोन खुसेर गायनोबा
गुसुङै आं मोजाङैथ' मिथिया आंनि आन आं जि मिथिगौ बेखौ बुंनां होगोन। खुसेर गायनो थाखायथ' जोंङो खुसेर बि फांखोनो नांगोन खुसेर बिफांखौ जोंङो थुनानै हायाव थुनानै होनाय जायो हा गुरैयाव हायाव थुनानै होबा बेयाव बियो ओ एसे साननै सानथाम बा मास मोनसेनि गेजेराव बियो गाजा बेर गाजा बेरनानै रोदा ओं खारलाङो सिङाव थुना होनाया बिनिफ्राय सायाव सायाव ओ बिलाइ गोरलै ओंखारफैयो आरो बेनिफ्राय बेयाव ओ हासार बायदि सिना होनाय जायो थब देरनायनि मोजां जानायनि अम मोसौ
एम्फौनि एम्फौफोर माबायिनि एम्फौ जेनेबा जायोबा मुलि होनांगोनना
औ हा बेखौ नोंथां आं मोजाङै मिथिया आंनि आन्दाजावथ' होनांगौ ओ मोसौ बायदिसिना जायो बेनि थाखाय जोंङो बेरा होनांगौ ओ दै बायदिसिना होनांगौ बिफाङा मोजां देरनो थाखाय दै नांगोन।
आरो बिलाइ गोरानखोबो बोखार बोखार होबाय थानांगो ना बिलाइ गो गोरान जाबाय थानायखौ साफा खालामबाय थानांगौ। उमबासो खुसेर मोजां मोनो।
औ आं नोंथांनाव सोंनि मोननैसो
अ
ओ नोंथांहा न'आव खुसेरफोर गायो नामा बा नोंसोरनि ओनसोलाव नोंथांनि ओनसोलाव गायो नामा?
ओ जोंहाथ' खुसेर गाया ओरै ओ जेनेबा जोंनियाव गायो सोरबा सोर सोरबा गायनाय नुयो। उम
उम
आरो गोबां बिदिनो मुलाम्फाबो जायो।
औ ओ नोंथाङा नोंथाङा मोजाङै मिथिगो नामा? खुसेरखोदि बोरै गायनाय जायो ओ नोंथाङा बुंनानै होनो हागोन नामा?
बेनो खुसेर गायनाया नों बुंनायबायस
औ आरो नोंथाङा आं बुंनायनि उम आं बुंनायनि अनगायै गुबुन माबा मोन मोनस मिन्थिबावगोन नोंथाङा बुंनानै
औ नों बुंनाय खुसेरजों जोङो फोराव माने सिनि बानायो आरो ना गोब ओ मिसि सिनाव लांनानै जेनेबा फेक्ट्रियाव बानायग्राया बिदि सिनि बानाय जायो। आरो बिदिनो खुसेरनि सो जेनेबा मा होनो साबा एफेजोंबो बे अरफोर सुजायो गोरान जायोबा उम बेनो
उम
आरो उम गोबांङानो जुस बानायो बेखौ
औ बानायो
जोबोर गोथाव जायो बेनि जुसआ गोदै जायो सिनि होलायनाङा डाइरेक्ट जाखायो सिनियाथ' बेनिफायसो जाखायोना
औ नोंथाङा मालाबाफोर कुसेतनि बिदै लोंफेरबाय नामा ओ लोंनानै माबायदि मोनदो नोंथाङा फोरमायनानै होनो हागोन?
लोंबाय बिदिनो गुवाहाटि थांनायाव लोंबाय आङो। बेनिफ्राय जोबोर दाम गोसा आरोना किलासेयानो अबावबा आसि थाखा लायो। अबबा पन्सास थाखा। बिदि लायो आरो।
औ।
गोबां रां खामायनो हायो बेजों।
औ
हम
ओ नोंथां खुसेरखो ओ माबायदि जायगायाव बांसिन गायनाय जायो ओ जोंनि साहा ओनसोलखिनाा खोला ओनसोलाव। बांसिनै गायनाय जायो खुसेरखौ बेनि बागै दाना बुंना होन नागिरनाा नोंथाङा।
अ बेखौथ' खोला ओनसोलथिंसो बांसिन गायो। जोंनि साहा ओनसोलथिं बारा गायनाय जाया आरो ना जोंनिथिं बांसिन गय बागान गायो। गय गायो।
औ खोला ओन सोलथिं मानो बांसिन गायो आरो जोंनिखि मानो खुसिखौ गाया बेनि बागै मि
औ मानो होनबाथाय गिस इजागायावसो बांसिन मोजां जायो खुसेरा जोंनि बोरियाव बारा मोजां जाया आरो ना
नंगौ
गोदै जाया बारा
औ नोंगो
गोरान जागायाव
औ
औ आरो गयनि सोमोन्दै मिथिगोन नामा नोंथाङा
औ मिथिगौ।
दे बुंना होदो।
ओ गयखौथ' जों साहा ओनसोलखि बांसिन गायनायखौ नुनो मोनो। मानो होनबा जायहा साख्रि गैया बिसोर बिसोर गयखौ बांसिनै गायो। जायहा हा दोङो बिसोरो गयखौ गायना लायो जोंनि साहा ओनसोल बे गयआ बांसिनै जायो। जोङो गय फाननानैनो गोबां ओ रां खामायनो हायो ओ न' बायदिसिना लुनो हायो जों गयखौबो ससे दोनबानो न' एबा गारिबो लानाय जों गयखौ ओ बेलेग गुबुन गुबुन रोखोमजों फानो जेरै जोङो गयखौ बिदिनो बेफारिनो दाइरेक्टबो फानो जोङो हाननानैबो फानो। ओ गयखौ जों सुपारिबोमोन होनना फानो। आरो जोङो सुपारि बानायना फानोबा जोंहा बांसिन मुलाम्फा थायो।
उम गयखौ किल' सिसटेमै फानो ना ना जेरै फन सिस्टेमै फानो?
नोंथां बेखौथ' आङो मोजाङै मिथिया आं जिंनिथि थिखौ बुंनानै होगोन गुसुङै औ। गयखोथ' जोङो किल' आं मिथिनायाव आंनि आन्दाजाव जों गयखौथ' किल' हिसाबैनो फानो खोना?
औ।
ओं।
सुनानै फानोना?
ओ नोंथाङा गय गायनायनि सोमोन्दै एसे बुंनानै होनो हागोन नामा?
गय गायनायनि सोमोन्दै बारा सथिया दै आङो जिखिनि मिथि बेखौ बुंनोसै। उम गयखौ बिदिनो फबना दोनो आरोना।
औ।
फबना दोनबानो फेंखा अरो।
उम।
फेंखा अरबानो बेखौ गायस्लायनांगो आरोना।
औ
गायस्लाय गायस्लायबानो जायो आरो
औ ओ नोंथांजों गयखो गायनो थाखाय ओ गय गोमोनखो लाना फैनाय जायो। बेनिफ्राय बेखौ दोननाय जायो। थाखाय दोननाय जायो। ओ गाजा बेरोबा जोङो हायाव जावायनाय जायो। हालेवनायबा हाखौ जोङो उम गयखो हायाव फबनानै जोङो बेयाव गोलोमनायनि थाखाय बायदिसिना बुस्थु होनाय जायो। ओ बिलाइ बायदि खोबनानै दोननाय जायो आरो। बिनिफ्राय जोङो गयाव गाजा देरोबा बेयाव फुलि रज'यो। फुलि जाबाथाय जोङो गय फुलि फिसा जाबाथाय बेखौ फार्स्टावनो खनसे गास्लायो बेनिफ्राय खनसे गायस्ल स्लायनायनि उनाव आरि गय बिफाङा एसे देरबा जोङो बेखौ गायथारनाय जायो आरो। लाइननो मोजाङै
औ बिदिसो नामा होमबा आं मोनथियामोन ना दिनैसो मोनथिबाय नोंथांनिसिम
गयआ बिदिनो द' बा स्नि बोसोरनि उनाव फिथाइ थायो जों फिथाइ थाइब्ला बेखौ फाननो हायो। आरो बे फिथाइ थायनायजोंनो जों गय फुलि बिदिनो खावनो हायो आरो गय गोमोन जों।
औ आरो नालेंखराबो माबायसा बेफोरबायसानो नामा?
औ नालेंखराबो जोंहा गयजोंनो एखे जायो।
मा मा खालामोथाय नालेंखर फिथाइजों?
औ ओ नालेंखर फिथाइजों जोङो नालेंखर फिथाइजों जोङो थावबो बानायो। बिदिनो ओम जाग्रा मेथाइ, लारु बायदिसिना बानायनो हायो। नालेंखर फिथाइनि ओ बिगुर बाख्लाजों जोङो दिरुंबो बानायनो हायो सुथलि दिरदोंमोन होनना बुङो जोङो। बेखौबो बानायनो हायो। आरो नालेंखर जाग्रा फि बेजों गोबां जोङो थाव बानाय होनना मिथिनो मोननाय जायो। आरो नालेंखर फिथाइखौ फाननानै जोङो ओ गोबां रां रां खामायनो हायो बिनिफ्राय नालें खर फिथाइखौ जों जुस बानायनाबो फानो।
नालेंखरखौ बागान बानायनाया मोजां जागोन ना जाया? नालेंखर बिफांखौ बागान बानायनाया मोजां जायो ना जाया?
ओं नोंथां ओ नोंहा जुदि हादोंबा जोङो नालेंखर बिफांखौ ओम ओ नालेंखरनि बागान बानायनो हायो। ओ नारेंखल बागान बानायनो थाखाय जोंहा फार्स्टआवनो नालेंखरखौ जों गय बायदिनो बानायो बिदिनो रोदोम गाजा बेर होनानै जोङो बेखौ फबनाय होननाय जायो बिनि उनाव बिफां रज'यो। नालेंखरखौ गय बायदि बारा गाय सायनो गोनां जाया गयबायायदि गायस्लायबा थानाङा। खन बा खननै गाययस्लायबानो नालेंखल बिफिङा फिथाइ थायनो थाखाय रेडि जायो आरो।
औ गोबां जागा नांगौ जायो ना फैनो थाखाय
खर गायनो थाखाय जोंहा गोबां जायगा नांगौ आरो ओम बेयाव बेरा बायदिसि ना दुमना दोनन गोनां जायो मोसौ बोर
फार्स्ट टाइमाव नो ओम जेथिया देरो होमबानिया नांला।
औ नोंथाङा मानिबाफोर सोमोन्दै सोंबावगोन नामा?
अ बिदिनो र' आरो बिदिनो फिथाइफोरनिनो सावरायसै।
औ
उ जेनेबा क'क' दंफां होननाय खोनादों ना नोंथाङा
क'क'' आङो नोंथांनिखौ आं खोनाफेरा
क क क'निफ्राय मा जायो मिथिगोना नोंथां।
नोंथां
कक'आ बिफां दङ मोनसे चकलेट जेरै चकलेट होनो एखो चक्लेट बानायनाय जायो आरो बे-बे-बेखौ बेखौबो बुहुत मानसियानो गायो बिदिनो फाननानै गोबां रां खामायगासिनो। सोर सक्लेटनिफ्रायनो
औ।
उ नोंथाङा होमबा मोनथियामोन आरोना।
ओहो मिथियामोन नोंथां।
आंबो किसुमान बाथ्रा नोंथांनि फ्राय मिथिनो मोनबाय।
औ औ ओ नोंथां जोंनाथ' समाबो जाबाय नोंथांनिफ्राय मिथिनो मोननैखौ मिथिनानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय। दा नोंथां जोंनि बे सावरायनायखौ बेखिनियाव दोनथ'नाय जाबाय गोजोनथों।